ओं
दा नोंथाङा मा खालामनानै दङ
दा आं ओरैनो
औ सानजौफुनि ओंखामफोर जाखांबाय नामा? जाथयाखैनो ओम आंबो दं ओरैनो जिरायनानै
औ औ मोजां
औ मोजां
अब्ला दायो जोङो ओं जोंनि आबहावानि सायाव सावरायनोसै ना उम औ औ दा जेनेबा आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय मुवा बेसाद जिउ गोनां जिउगैयै गासैखौ लानानैनो जोंनि आबहावाया सोमजिदों नङा होनब्ला दा आबहावानि सायाव माने जों सावरायनोथ' लादों खिन्थु ओ नोंथाङा मानि सायाव माने अबे मोनसे पार्टनि सायाव रायलायगोन होननानै सानदों।
दा जों सानैनि गेजेराव माखासे ओ आथिखालाव ओ गेब्रेंनाय माने पलुसन बिनि सायावनो जों सावरायनि नामा माखासे जेरै बारनि गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय लोगोसे जों सोदोब गेब्रेंनाय बेजों लोगोसे अभार सानदुं दुंनायनि थाखाय हानि रानख्रावनाय बेफोरबायदिखौ लानानै जों स सावरायनो हागोन
नंगौ औ दा जेनेबा गेब्रेंनाय जायखौ पलिउसन होननानै बुङो नङा होनब्ला दा बेवहाय रोखोम रोखोमनि ओ पलिउसन दङ जेरै जोङो नायनो ओ थाङोब्ला जोंनि गा गारि मथर जाय सालायो बिनिफ्रायबो बिनि गेजेरजोंबो जोंनि आबहावानि बारा ना बारा माने गुबुंनायखौ जों नुयो आरो बिथिंजाय गाहायै गाहायै बुंनो थाङो ब्लाथ' जेरै इन्डास्ट्रि जेरै कलकारखाना बायदिबो थायो बिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरनिफ्राय माने आबहावाया गोबां खहा जायो आओ बिनि गेजेरजों ओ दा बे कलकारखाना बा इन्डास्ट्रिनि गेजेरजों निफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैआ जोंनि बारखौहाय गुबुंले खालामो
बेखाना
आरो बे कलकारकानिफ्राय ओंखारनाय जि लेथ्रा मुवा बुस्थु लेथ्रा जि ओंखारो नङा होमबा बे लेथ्राफ्रा थांनानै जोंनि दैखौबो गुबुं होयो माने गोबां बेफोरनि गेजेरजों औ बेफोरनि गेजेरजों माने आबहावाया गोबां गुबुंनायखौ बा पलिउसन गाज्रि गोहोम खोखैनाय जों नुनो मोनदों आरो दा जोङो मोनसे सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला साउन्ड बा आवाज
आवाज
बेबो मोनसे लिमिटनि गेजेरावसो माने मा जुदि मोनसे लिमिट निफ्राय जुदि गोजौ जायोब्ला जों बेनिफ्राय साउसन पलुसन जानायखौबो जों नुनो मोन मोनो औ माने
जे साउन्ड पलिउसननि थाखाय जोंनि गोबां जोंनि समाजाव थानाय मानसिफोरा गाहायथ' मानसि हारियासो जोंनि ओ आरों दारिमिननि जौगानायनि गेजेराव सोर जिनानै लादों नङा होमबा गुबुन जिब जुनारफ्राथ' गाबो थेवब्लाबो बिसिनि निया इस बिबां लाउडलि जों मोननो थाङा जेरै जोंनो गाहायै बाहायजानाय बाहायजाबाय थानाय हिसाबै ब बबावबा माबाबा स्टेज प्रग्राम जायोबा दा बेफोराव जोङो गोबां दिजे ओ बक्स बेफोरबायदि माइक गिदिर गिदिर होनानै जोंनि साखाथि फाखाथि जयावल' नङा मानि गोजानाव खोनाजासे जों दामनाय जायो दा बेयाव जोंनि माखासे साउन्डनि गेब्रेंनाय जेराव हार्स होनो जों दा बे हार्सा नांगौनि बारा जुदि ओ भाइब्रेसन साउन्ड इक' जायोब्ला गोबां माने माखासे जों मानसिनावल' नङा जोंनि आबहावायाव खहा लाबोयो आरो दा नोंथाङा माब्लाबा ओ थाफेरबायना बे मा-बबेबा बिराद गिदिर दिजे जादोंलायनो बिनि गेजेराव नोंथाङा थाङो थायोब्ला हेल' सेक होननाय लोगो लोगोनो मोनसे बिखायाव भाइब्रेसन मोनलायनाय बिदि जायो नङा होमबा जों मानसियानो दा माखासे जोंनि फ्राय माने फिसासिन जिबफोर थायो बिसिनि माखासे अंगफोरा ओ फिसा खोनानो हानाय गोहो थायो दा बिसिबां - जुदि सावन्ड गिदिर जायोब्ला बिसोरनि देहायावबो गोबां जोखोम जायो आरो आबहावाया गेब्रेंनायखौ जों बेखौ लानो हायो। दा बे जाहैबाय आबहावानि ओ बारनि गेब्रेंनायाव आरो लाबावनो हायो जोङो ओ रेल गारियाव लगायनाय माखासे ओ माबा ओ हर्न बेल नङा होमबा बेबो गोबां गिदिर साउन्ड जायो दा बेनि जोहैबो जों गोबां सउन्नि थाखाय माखासे बे मोन ‌ से जायगायावल' थानाय नङा नालाय मोनसे जायगानिानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव थांनाय जायो बे ट्रेना दा जेरावनो माबा मोनसे ओ गावनि लामानि साखाथियाव थानाय नुयो बेयावनो हर्न होनाय जायो। दा बेफोरबाय इयाव गोबां जोंनि मोनसेयावल' नङा बेनि जायगानि उनाव बै जायगायावबो जों हर्नखौ दामोबा रेलनिखौ बेवबो जों ओ जोंनि देहायाव माखासे इमपेक्ट गोलैयो मानो होनबा लामानि साखाथियावनो ओ मोसौ फिसा थानो हागौ बोरमा फिसा थानो हागौ हमनानै ला मानसिनि न'बो थानो हागौ गथ' उन्दैफोर दा बैफोरबायदि उन्दैफोरा जुदि उन्दुलांनाय समाव जुदि खोनायोब्ला फथखरि बिसिनि ओ गोरलै देहायाव माने बे साउन्डनि गेजेरजोंनो गोबां खहा खालामनो हायो खालामो आरो दा जोंनि मानसि नर्मेलि जों बेफोरखौ खेल खालामियाव जों बेफोरखौ बारा मोनदाङा जेब्ला जोङो ओ फिफा वार्ल्ड कापाव ओ नैरोजा नैजिनै बेनि समावबो जों माखासे ओ भायराल जेरै फेम्फा सुयो ना मेलाफ्राव बेबायदि फेम्फा सुदोंमोन दा बेफोरबायदि ओ नइस अभार नइसनि थाखायनो बेफोरबायदि ओ रंजानायखौ जों बन्द' खालामनायखौ नुदों मानो होनोबा बेयो मोनसे साउन्ड पलुसननि ओ होबथानायनि राहाखौ जों नुदों आरो। दा जोङो बेफोरखौ खमायनानै ओ जोंनि समाजाव लानो हायोबा जोंनि माखासे फिसा फिसा जिबफोर बेफोरो ओ जोंजों गोरोब नानै थानो हानायखौ जों नुयो बे साउन्ड पलुसन थाखाय बेनिफ्राय दै पलुसननि खेथ-खेथ्रआव जों जेब्ला नायनो थांगोन दैया माबोरै पलुसन जायो जेरै नोंथाङा एसे आवगायाव बुंबाय गिदिद खर खार खानाया मोनसे गोबां माने जोंनि आबहावाखौ नस्थ' खालामनायनि जाहोन होननानै जों लानो हायो।
औ नंगौ।
बेयो उखुन्दैल' गनानै थाबथानानै थायाखै माखासे गाहायजोंबो जोङो ओ पलुसनखौ खालामो ओ जेरै हमनानै ला गिदिर गिदिर कारखानाजों बेहाय खैला सावनाय जायो खैला सावनानै मा खासे सोदांनो थाखाय गेस दिहुनन्नो थाखाय जों अर सावनाय जायो दा बै
औ।
माखासे गोथां मुवाफोरा सावजायोब्ला गोबां रोखोमनि गेसफोर ओंखारो दा बे गेसनि जोहै जोङो गोजौआव बिरलांनानै ओ जोमै जाहैयो उखुन्दैया नङा होमबा? दा बे उखुन्दैयानो उनाव मा जाफैयो माखासे गेसजों लोगो नांनानै हाद्रि बाला लोगो नांनानै नै जोंनि गेजेराव अखा हायोब्ला एसिड रेन बेखौ नोंथाङा खोना खाबाय जानांगौ एसिड अखा दा बेबायदि अखाया जुदि जोंनि जायगायाव गोगलैबा बा मा जोंनि ओनसोलफ्रावनो गोग्लैयोबा जाय ओनसोलाव गोग्लैदों बे ओनसोलाव गोबां खहा लाबोयो। मानो होनोबा ओ हमनानै ला जों मानसि सोरजिनाय जिटु थिं न' बां बेफोरबो गोबां खहा जायो। गारि मथरनि खालार दिडिसकालार जायो बेजों लोगोसे जोंनि आबादफोरा जेरैबायदि जौगानांगौ बेफोरावबो गोबां गोहोम खोख्लैयो जेरै बिफां देरनांगौआ एसिडनि थाखाय खाम खामनानै देरनो हाया बेदर थांनांगौ फिथाइ थांनांगौ बे फोर फिथाइफोरा थायनो हाया। जों बेफोरखौ मोननो हायो लोगोसे आथिखालाव जों ओ गोबां जोंनि भारत हादरनि सिङावनो गंगा दैमाखौ जेरै फोसाबनायनि
उम्म नंगौ।
दरा सिमां नुबाय थादों नङा होमबा गंगा जमुना दा हमनानै ला जोंनि खाथि थि साखाथियावनो थानाय ब्रह्मपुत्र बेफोरबायदि दैफोर खौ जोङो जोथोन लानांगौ जों बयनिबो दायथ' नाथाय जोंनि आथिखालाव थांनानै थानाय ओ सुबुं समाजा बेफोराव माने गावनि दैडलि लाइफखौल' नायदों खिन्थु जोंनि आबहावाखौ बेसेबां माने जोथोनै लाखिनो हायाखै जेरै ओ मोनफ्रोमबो गामि ओनसोलाव डासटबिननि बेब'स्था खालामनानै होयाखै बेनि थाख
उम्म।
प्लास्टिक फोरा हायाव गारबाय अखा हाबा बाय बोहैलांनानै दैमा गाथोनाव गोजावनानै थाहैबाय दा बे सेवनोबो रोंला फोननोबो रोंला जाजालाबो जिब जुनाराबो जानो हाला नङा होमबा दा बेफोराव गोबां माने जोंनि दैया खहा जादों। लोगोसे बे कारखानाजों गलांनाय माखासे मैला बेजों मैलाया बो जेरै ना नाफोर थायो दैयाव नाथुर खांख्राय साम' बेफोरबायदि फिसा फिसा जिबफोरा दैयाव थाग्राफोरा ओ थानो हायि अबस्थायाव जों जिबफोरखौ खमायनायखौ नुनो मोनो आरो। दा मोनसे एक्जामपोल हि हिसाबै जोंनि ब्रह्मपुत्र दैयाव मानासाव जों मोनसे दलफिन बे जफार डलफिन दा बेफोरबायदि गोग्गो दै मोजाङाव माने फ्रेस वाटाराव थायो दा बेफोरबायदियाव खम जालांदों आरो।
औ
अब्ला नोंथां जोंनानै
औ औ औ औ औ
अब्ला जों फिन गुबुन आयदा लानानै सावरायनो मोनगोन होननानै
औ औ जागोन दे ओं
औ दे